अ खोनादों।
अ नोंथाङा मा मावदों?
आंथ' दायो ओरैनो दङ।
ए न'आवनो दोंना नोंथां?
औ न'आवनो दङ।
ओ मोनानि जानायफोर जाखांबाय नामा?
जाखांबाय।
अ माजों जाखोबा?
अमा बेदरजों अमा बेदर भाजि ओमफ्राय आलु ना गोरान
नोंथाङा दायो फ्रि दंना होमबा
औ
नो मोननै मोनसे आयदानि सायाव संद सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन हागोन नामा
हागोन दे
अ बिदिब्ला आयदाखौ फोरमायनानै होदो
ओम
ओ दा जों समाजाव नायबा बा जोंनि बर समाजाव नायोब्ला ओ गोबां माने
ओम
माखासे फालांगियारि खामानि मावनानै गावसिनि जिउखौ खौ दैदेननायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नंङा होमबा दां थांनोबा थ्राया दा आइजोफ्रा बिनो बेबायदिनो सोरहाबा आ मम सावमिनफोरनि दखान होदों नङा होमबा
औ
दा बि दिनो सोरबाबा दा दाउफोरबो अमाफोरबो जोंङो गोदानायबो नुनो मोन नो जों बरफोरनि दंनि गैया माबोद खिन्थु जोंङो गुबुन समाजाव नुयो नंङा होमबा दा बिबायदिनो जोंङो ओ बिउटि पार्लार होननानै बुङो नो नङा होमबा दा फालार फैना खौबो जों गोबां नुनो मोनो आरो
औ
दा नोंथाङा बे बिउटि पालार खुलिनायनि सोमोन्दै ओ बेजों माबोरैहाय सासे सिख्लाया जिउ खुंनो हायोबा माब्रैयो साक्सेस जानो हायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन होनबाबो आं बारा मोजां गुवारै फोरमायना होनो हानाय नङा मानोना आं बिउटि पार्लार माबायाखै नालाय बारा एसेबाङै मिथिजोबा होमबाबो एसे एनै मिथिनायखौ फोरमायनानै नै होनो हागोन औ नंगौ जोङो बिउटि पारलार खुलिनानै गोबां हेल्प मोनो गावनि जिउआव जेनेबा गावनि जिउ राहाखौ खुंलांनो थाखाय जों गोबां माबा मोनो एबा जोङो बेखौ बिउटि पार्लारखौ खुलिनो थाखाय जों गिबियावनो गाव गाव गावनियाव जे बिउटि पार्लार खुलिनायनि जेसेबां रोंगौथि थानांगौ एबा रोंनांगौ बेफोरखौ जोङो सोलोंनो थाखाय जोंङो अबेबा मोनसे मोज जाओं ओ सेलनाव एबा बिउति फारलार आव जोङो गिबि बियावनो जयेन जाग्रोनांगोन एबा सोलोंनानै लाग्रोनांगोन
औ
गिबियावनो जों सोलोंनानै लाग्रोबासो बिनि उनावसो जों रोंबासो जों गावनो बिउटि पार्लार खुलिनो हागोन नालायथो जोङो बिउटि पार्लार होनोब्ला जोंहा गोबां गोबां रोखोमनि दङ जेरै बिउटि पार्लाराबो दानि जुगावहाय गोबां रोखोम थायो जेरै जोङो अनलि मेकापल' खालामनायबो थायो आरो अनलि बिदिनो खानाय स्ट्रेट खालामनाय एबा गोबां बिदिनो फिसा फिसा माबानि थायो एबा गिदिर गिदिर बिउटि पार्लार एबा सेलनफोरावहाय बडि मासाज बेफोरबायदिनो थायो बेफोराव जों गोबां गोबां रां खामायनो हायो जेरै जोङो बुंनो थाङोबा जोङो बडि मासाज खालामनाय होनोब्ला जोङो गोबां जोंनि लोगोफोरखौ खोनादों आरो आङो गोबांनो रां खामायनाय बिदिनो अरुणाचलाव थाहैनानै सेलनाव थाहैनानै एबा गावसोरबो सोलोंनानै गावसोरबो रोंनानै बेफोरबायदिनो गोबां माबानाय
औ नंगौ नंगौ
दायो जोङो बुंनो था थाङोब्ला जोंनियाव गोबां बिदि बिउटि पार्लार खुलिनायखौ नुनो मोनबाय आरो आरो आजि खालि बिउटि पार्लाराव मानोना बयबो आइजो माहारिया गावनि महरखौथ'
नंगौ नोङो ओ ओरैनोथ' नोंथाङा फोरमायबाय। दा जोङो ओ बिउटि पार्लार खुलिनो थाखाय जोङो ट्रेनिं लाग्रोनांगोन नङा होमबा ओरैनोथ' खुलिनोनो हाया ‌
ओ
आराय सिनायखौबो जोङो सोलों लानांगोन नङा होमबा?
औ
फोसाबनाय नङा होमबा मोखां सुनानै माबादि खुलुमनायखौ बडि मासाज खालामनाया जेरै जोङो बबेहाय बबेहाय मा खालामनांगौ नङा होमबा बेखौ जोङो गिबियावनो ओ ट्रेनिं लानो नांगोन बेयो जोंनि जोङो ओरैनो रोंखानानै फैया नङा होमबा एफा-एनै थेवबो जोङो अल माबा खालामनायदि बिदि जाया सोदांनाय ट्रेनिं बे ट्रेनिंखौ जोङो बहाय बहाय लानो हायो जों? मा सानो?
ट्रेनिंखौ जोंथ' जोंनि बेयावथ' खाथियावथ' बारा इसेबां मोजां इसेबां गिदिर गिदिर बिदि माबा गैया खायफा सोलोङो अरुणाचल चलावहाय एबा खायफा फा सोलोङो रङियाव दङ' अदालगुरियाव दङ'
औ-औ उ
सोलोंनायखौ आं नुनो मोनदों गोबांनो मानोना सोलोंना
औ
इनिफ्राय आं सोंनो सान्दों आरो
सा
नोंथां जोंङो माने गोबां लाइमोन बे सिख्लाफोरखौनो जोंङो मा हिनजावसाफोरखौ मा खालामो आथिखालाव गोबां जोंङो खानायखौ स्ट्रेट होनाय जोंङो नुयो आरो खानायखौ बोनाय बोनानै स्र खालामनाय आ मोनसे थि फालाराव सासे मानसिखौ खानाय बैयोबा जोंङो सासे बिउटि पार्लार होगिरिया बेसेबांसो रां लायो आरो मा मा गोनां जायो बेयाव
बेवहायथ जोंङो जेब्ला जों खानायाइ सिथ्रे खालामोन अब्ला नोंनि खानायखौ नायनानैसो खालामगोन आरो नोंनि खानाया जेसे इसेबां गोलाव इसेबांनो बांसिन रांबो लागोन एबा खानाया गुसुंबा नोंनिखौ खम लागोन एबा खानाय रोजा गोबानि सायाव थायो बिदिनो ओरैनो जोंङो दखानिफोर खानाय बायदिनो दङ दाम खमनि दाम गोसानि जेरै नोंनि नोंनि बिउटि पार्लार एबा सेलनाबो नोंना मोजां जानांगोन जेरै नोंनिया रुम फोरा साफ फाबा नोंनियाव दामखौ खौबो बांसिन लायो बिसोरो मोजां रोंगौथि गोनां मानसिया एबा नोंङो ओरैनो जोंनि बे फोर खाथि खालानि दखानफोरा बांद्राय एसेबां लाया नाथाय एसे माबाफोरावबाथाय बांसिन लायो दुइ हाजारनि जायगायाव बिसोरो लागोन सारि हाजार बांसिन लायो आरो माने इसिना मानोना दखाननि गुरुथियबो बांसिन जासिगोनालाय बेखौ प्राइजखौहाय बिसोरो गावसिनि माबा बायदिसो लायो माने आरो खानाय हो नायाव फास माने फारस स्टेप सेकेणड स्टेप दङ मुलिया मोननै रोखोमनि मोननै रोखोमनि मुलि होनानैसो खानायखौ बोनाय जायो
मेडिसिन लगायनांगौ आरोखि
औ
फुनग्रा
क्रिम माने बेयो खानायनि खानाय माने स्ट्रेट जानाय एबा खानाय माबानायनि थाखाय बेखौ लगायनानै लायो
औ औ। ओरैनो सासे मानसिखौ बोनायाव बेसेबांसो सम लायो?
नोंनि बेबो खानाय बुरजा गोबा गोलावनि सायावसो
ओ मेक्सिमाम जेनेबा
मेक्सिमाम जोंथ' ओरैनो मुलिखौ फुननायनि उनावहाय जोङो बांसिनानो बिस मिनिट थ्रिस मिनिट बिदिथ' दोनो। अबेबा मुलिखौ बेलेग बेलेग बिदिनो दोनो गोबाव गोबावबो दोनो खमबो दोनो ओरैनो खानाय बोनायाव गोबाव माने सासे मानसिनि खानाय बोनो थाङोब्ला लायो सारि घन्टा पास घन्टायानो लाफ्रामनायखौ नुनो मोनो आङो। हिनजाावफोरनिखौ। बा
औ बेखिनि सम लायो आरोखि ना?
औ।
बिनिफ्राय जोङो
ओ मा होनो बिदिनो आसु गुर फोसाबनाय मोखां सुनायफ्रा माबायदि सिस्टेम बिनिया ओरैनो
फोराबो बुंनो थाङोब्ला आंबो लाइफआव फार्स्ट टाइम खनसेल' सुजाफेरदों। जेरै आं सुजाफेरदों बेखौहाय अदालगुरियाव उदालगुरियावहाय आलासि सि जाहैनायाव सुजाना फैदोंमोन आरो बेयावहाय मोखां सुजानायावबो माने गावखौनो गाव बुहुत मोजां मोनो। मोखां सुजानानै मोखांबो साफा खालामजायोब्ला जेरैखि बेयावबो गोबां रोखोमनि क्रिम थायो बेफोर क्रिमफोरखौ आंबो बा रा मोजाङै मिथिया। क्रिमफोरखौहाय इसोरो स्टेप बाय स्टेप फुननानै होयो बांसिनानो मोनबा स्टेपनि थायो खोमानदां। बेखौ आराम नोंनि मोखांखौ मोसाज खालामनाय बायदि खालामगोन गुरैयैनो। ओमफाय बेखौ मोनसेखौ खालामखांनायनि उनाव बे खौ मोखांखौ आरामनो क्लिननो बिसोरो मोखांखौ फुगारना लागोन बिनि उनावहाय मोनसे मुलिखौ लगायगोन बेफोरबायदि खालामो आरो।
औ।
उम।
ओ लास्ट मोनसे सोंथि नोंथांनाव ओ
औ खुंनो हायो।
औ रां आरजिनो हायोना?
रां आरजिनो हायो गोबां रां आरजिनो हायो आंबो लाइफआव बिउटि पार्लारखौनो सोलोंनानै खुलिफिननो सानो माने खुलिनो सानो गावनि जिउखौहाय इउनावहाय दैदेनलांनो थाखाय।
औ ह।
सम मोनबानो आंबो सोलोंसिगौमोन आरो दायो समखौनो दिहुननो हायाखै।
नंगौ थारैनो गोबां लाइमोनफ्रा गामिनि ओमफ्राय बिदिनो गामि सेन्टारफ्राव ना होमा गलाफ्राव जोङो बिउटि पार्लार खुलिनानै गावसोरनि जिउखौ बा
बांनायनि जाहोनाव जोङो स्किल
औ।
दायो दोनथ'नोसै नामा नोंथां। सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां सोलायनानै आंबो गोजोननाय मोन मोनबाय दे होमबा।